औ नोंथां खोनादों ना? औ होमबा जोङो नोंथां एसे नोंजों सावरायनो होननानै आं फन खालामनाय जाब हाबाय आरोना नोंथां।
औ।
जोङो जेरै जोंनि। बर'फोराथ' ओ माने लोंनाय। मोनसे हुदा दं जौ लोंनाय। बा बेखौ बानायनाय बे जौखौ माबायदि बानायो ओमफ्राय जोङो बहा बहा बाहायो। माबोरै लोङो बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन जागोन।
औ होनोमबा नोंथाङा एसे बेनि बागैनो। बुंनानै होग्रोनो हागोन नामा?
जागोन नोंथां आं जिखिनि मोनथिगौ ओ बर' फोरनि। जिहेथु जौ बानायनाय हुदा बेखौहाय आङो जे मिथिगौ। ओ एसे फोरमायलांसै मानो होननानै। बुंबा जौआथ' बर' सुबुं जिउजोंनो सरजाबनानै दङ नालाय। गोदोनिफ्रायनो आथिखालाव। गथ' आरो जइटेकबो मोननो हाबाय बर'फोरनि जौआ। दा जोङो जौ बानायनो।
गिबियावनो ओ ओ एमावखौसो बानायनानै लाग्रोनांगौ जायो मानो होननानै बुङोबा जोंहा, जौ बानायनायाव एमावा नांथारगौ मोनसे बेसाद, जेराव जोङो एमावखौहाय ओ माइरंखौ सोमनानै एसे बेखौहाय ओ सर' होनानै उनाव उवालाव बा दिंखियावहाय सौनानै लानाय जायो। आरो बेजों लोगो सेनो बेयावहाय गोनां जानाय, माखासे मुलि हारिनि लाइफां फिसा फिसा बेफोरखौहाय बेयाव होफायो जेरै ओनसोल लायै ओनसोल, खान्थाल बिलाइ मोखोना बिलाइ, बमफा राखेब बेफोरबायदि बिलाइफोरखौहाय होनानै, जोंहा बै जिहेथु माने एमाव बानायनो नागिरनाय माइरं सौग्लिनाय, बेयावहाय बे बिलाइफोरखौबो मोजाङै देग्लिफानानै, उनावहाय देनाया मोजां जायोब्ला बेखौ, ओ नांगौसेबां माने, जेसेबां गिदिर बानायो बा फिसा बानायो बेखौ नांगौ रोखोमनि बानायनानै गल गलै बा दाब्ले,
बेखौ संग्रायफ्रावहाय बा अबेबा मोनसे सान्द्रियाव जिगाब होनानै, मोजाङै दोननाय जायो आरो दा, बे रेडि जाखांनायनि उनाव बा थियारि जाखांनायनि उनाव, ओ जोंहा मा खालामो माने जेलानाखि जुमाय संसिगोन ओ दैखौहाय गिबियावनो जोङो माने ग्लाब ग्लाब फुदुंनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय ओ जोंनि ओनसोलफोरावहाय संनाय बादिब्ला माने खायफाया एंखुर बा खायफाया माइरं बेफोरजों गलाय मोनदेर खालामनानैबो संनाय खौ नुनो मोनो दा बेवहाय दै ग्लब ग्लब गोदौनायाव ओ माइरं एबा एंखुरखौ ओ होसननायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
बेनि उनावहाय जेब्लानाखि ओ बै गोदौनायाव होसनखांनायनि उनावहाय जोंना बे जुमाय संनाया थागथियारि जाबाय होमबाना बेखौ ओ जोंनिथिंजायै माने प्लास्टिक बा दाला होनो बेवहाय एरननानै दसे सम गुसु खालामनाय जायो आरो दा एसे गुसु खालामनानै उनावहाय नांगौसेबां रोखोमनि जुदि गुसुआ जायोब्ला एमावखौ सिफ्रुनानै बेयाव सारलानानै होनायखौ नुनो मोनो आरो मोजाङै लगायनानै माने बेबादिनो ओ खोबफबनानै दोनबाय बिनिनो नैथि सानावहाय जेब्लानाखि माने जौआ एसे एसे बिदै गयो अब्लाना बेखौ ओ दो बा बेबादि माने जुमाय लाखिनो हानाय जायगा बेफोरावहाय सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो
बिनि उनावहाय बियो थाख थियारि जायोबा रेडि जायो बिनि उनाव बिदै गयोबा जौ बिदै लाखिबा बिदि लाखिबाय आरो खायफाया बेखौहाय ओ बेबायदिनो गोरान बा सेरेब उनावहाय मावनानै बानायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
औ जोंनियावहाय बानायनायनि रोखोम बा राहा बे-बेबायदि आरो जेन'बा बेयाव बिनि गेजेरावनो जौखौ जुदि फिसिनाय लाखिनोब्ला एमावखौ खम होनानै
बेबायदिनो गोबाव समसिम माने लाखिनानै दोनो आरो जौ बिदै हिसाबै बेनो फिसिनाय
दा नोंथांनिफ्रायबो आङो नोंथांनि ओनसोलनि जिहेथु माने जौ बानायनायनि माखासे राहा लामा बेखौहाय मिनथिनो लुबैयो आरो नोंथां
औ नोंथां ओमबा जोङो आङो बे जों जौखौ माबायदि बानायो बा बेनि बागैनो आं एसे फोरमायनि ओ जों जोंनिथिंबो बेबायदिनो जोङो जेरै जोंनो जौ बानायोबाथ' गिबि याव जोंनो एमावआ गोनांथार एमावखौ जोंनो नांथारगोन बिनिनो जोङो एमावखौ ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ ओ ओंखाम संनाय बायदि जोङो संग्रोनानै लायो संग्रोनानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ बाय- बायजोआव दिहु ओ एसे दिहुननानै ओ बा बहाबा फोर जोङो ओ मालाबा समाव जोङो संग्राय एबा मालाबा समाव जों थालिर बिलाइफोरावबो बेखौ बरननानै खौ नु-नुनो मोनो आरो संनायनिफ्राय ओमफ्राय एसे एसे गुस गुसु खालामनानै जोङो जेब्ला बियो गुसु जायो अब्ला बे एमावखौ जोङो सिखुबनानै गुन्दै खालामनानै जोङो बे संनानै लानाय ओ ओंखामाव मोजाङै ओ सारनानै गलायनानै ओ लायो माने जाहाथे बै एमावा गासैबो गासैबोयावनो माने मोजाङै नाङो बेबायदि खालामनानै जोङो गलायनानै उनावहाय जोङो ओ मालाबा समाव जोङो खान्थायावनो दोनो बा मालाबा समाव जोङो प्लास्टिकफोरावबो खाथुमनानै दोननानै होयो ओमफ्राय बेबायदिनो दोननानै जोङो सानथाम बा साननैसोनि उनाव बियो ओ लोंनो थाखाय सिरि थियारि जायो आरो जोङो माने गरम बोथोरावबा बियो सानथामसो सोनि गेजेरावनो लोंनो थाखाय थियारि जायो नाथाय आरो जोङो थान्दा बोथोरावब्ला गोबां सम नांगौ सप्ता मोनसे बा जि सान बेबायदि नांगौ जायो बिनि उनाव जोङो माइब्रा माइब्रानि जौ जों माइ माइब्रानि जौखौबो थिग बेबायदिनो सेम जोङो माइब्रा माइरंखौ जोङो संनानै ओ एमाव फोननानै जोङो दोननानै होयो ओमफ्राय बेयाव जोङो बिदैखौ जोङो बिनि बिदैखौ फसरनो थाखाय जोंङो बेयाव ओ बिनि बे माइरंनि गेजेराव मोनसे ओ औवानि हेबनाय हासुं बायदि जों बेयाव सोनानै दोनो जाहाथे बिदिखौ जोङो गोरलैयैनो उनावहाय माने बखनानै माने लोंनो हायो एबा बाहायनो हायो बेनि थाखाय जौनि जों जौखौ बानायनानै गोबां हाबाफोराव बाहायो जेरै जोङो। गावसोर जोंनि समाजारि माखासे हाबाफोर थायोब्ला बेफोर हाबा हुखाफोराव जों बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे समाव मोदाय दावदाय फुजिनाय एबा इसोर फुजिनायावबो जोङो बै जौ फोरखौ एसे एसे बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै बेखौ जोङो बाहायनाय होनोब्ला जौनि जोंनि हाबाफोर जायोब्ला बा गामियाव सारुदुवाव सोरबा थैनायनि सारादुफुर जायोब्लाबो जोङो बे जौखौ बेयाव बाहायो लोंनो थाखाय। गामिनि खामानि मावग्राफ्रा बयबो लोङो। बा मालाबा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय। सावरि बादालि लिङोब्ला जयै खामानि मावलायोब्लाबो जोंनो बे जिउखौ नांथारगौ बा जोंनो जौखौ बाहायथारो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय। बेनि अनगायैबो जोङो मालाबा समाव जोंनि जोलै जेरै गारजा फुजा बा माबा मोनसे बिदिनो मोदाय दावदाय जोंहाथ' जोंनि गेजेराव फुजिनाय हुदा दं बेफोर फुजिनायाव जोङो बे जौखौबो बावफायो।
औ।
ओ बेबायदिनो जोङो जौ बानानै फुजिनायाव जों बाहायनाय आरो लोगोसे जोङो माबा जेरै बैसागो मागो बेफोर फोरबो जायोब्ला जोङो मोनसे गोथिसि बावउनाय होनो। जोङो जाय गोदो माने सिगांनि आबौ आबै आजौ थैनानै थांनायखौ जोङो गोसोखांनानै बिसोरखौ बावो एबा सिबियो बै समावबो जोङो बिसोरनो माने बिसोर गोथां थानाय समाव जौ गिसि एबा जौ गोरानखौ मोजां मोनोब्ला बे जौ गिसि एबा गोरानखौ बिसोरनो बावग्रोयो माने बियो जों सरासनस्रा मानसिफोरा बा जों गोथां थानाय सुबुंफोरा लोंग्रोनायनि सिगां बे गोथैसि बावउनायाव जोङो होग्रोयो बेखौ बावखांनायनि उनावसो जोङो ओमफ्राय बे लोंनाय लोङो आरो। बा बाहायो लोंनो थाखाय बेबायदियैनो गोबां खामानियाव जोङो जौफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो माने माखासे जेरै नोंथाङा मख'लांनाय फुजा होनाय बेफोराव गारजा फुजा बेफोरावबो बावनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो खायफा गामिफोराव बिदिनो ओंखाम गोरलै बे ओंखाम गोरलैनि समाव फुजा होनायावबो जौ बाउनाय बेफोरबायदिखौहाय नुनो मोननाय जायो। आरो लोगोसेनो जोंनाथ' माने सावरि बादालि बादालि जानाय बा आबाद मावनाय समावहाय बेबायदिनो जोंहा जांख्रा जानाय आरो बेजों लोगोसेनो बै बैसागु बोथोर आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा हाबा बेफोर बायदिफ्रावहाय माने जौनि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
माने ओ जोंनि बर' समाजाव माने जौआबो मोनसे बाहागो लानानै दं आरोना नोंथां।
नंगौ।
औ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ जागोन नोंथां जागोन दे दे।